हेलौ औ खोनादोंना?
ओं नोंथां
औ खोनादोंबा?
खोनादों खोनादों
औ औ आंबो खोनादों दे नों थां नोंथांनि रावखौ उम औ
नों नोंथाङालाय?
खालामनायाथ' खालामाखै जेनो ओरैनो दङ जिरायनानैनो दा बार जादों एसे गरम मोननायखाय न' सिङाव औ उम
थोरा जोबोद गरम ना नोंथां?
दाथ' इस थांनाय दिनाव बांद्राय गरम जादोंमोन। दिनै एसे खम जादों आरो माने अखा हानायनि थाखाय थेवब्लाबो एसे एनैया गरमा
उम उ उ।
ओमफाय नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो?
आंबो ओरैनोसो दं नोंथां।
औ दे दे औ।
फै ओरैनो जिरायना दं। आयदाया मामोन सावरायनो लानाय आयदाया?
दाथ' जोङो माबानि सायावनो सावरायनो आखायाव लादोंमोन ओइ माने दा जोंनि बर' समाजाव माने मा मा बिजनेस आयदायाव बांसिन मानसिफोरानो माने ओ खाबजानानै दङ एबा बांसिन बबे बबे आयदानि बिजनेस लाइनाव बांसिन बर' सुबुंफोरा माने गावखौनो माने जिउ दानाय हिसाबै माने सोनारनानै दङ आरो माबे माबे बिजनेस लाइनाव जोंनि बर'फ्रा बांसिन माने माने मावो बिजनेसफोरखौ मावो ओमफ्राय औ नों थां जागोन दे माने जों दा जोङो बरफ समाजनि गेजेराव बिजनेस लाइननि बा गै जोङो सावरायनो सानदों आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बबे बबे बिजनेसफोरखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा बांसिनै मावनानै मोजां मोनो आरोना औ उम ओमफाय बेजों लोगोसे बिजनेस मावनानै बर'नि सुबुंफोरा माबोरै डेभ्लप जाखो एबा जायाखै बिनि सायाव जोङो सावरायनो सानदों आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
उम।
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो माबोरै ओ जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा मा ओ बिजनेस बा फालांगि खौ बांसिन मावो बा मावनानै दं बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होदों नोंथाङा हायोब्ला?
उम जोंनाथ' बर'फोरनि गेजेराव गिदिर गिदिर फालांगियारि खामानि मावनायखौ जोङो गोबां बिबांनि खमखौनो नुनो मोनो नुनायालाय ना नोंथां उम थेवब्लाबो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो एसे गिदिर गिदिर माने दानि जुगाव एसे गिदिर गिदिर बिजनेस खामानि एबा हाबाफारि लानायखौ एबा मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो
उम नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
सोरबा सोरबा दानि जुगाव माने गिदिर गिदिर हर हेल हटेल बानायनानै माने गावखौनो सासे गोख्रों राफोद माने बिजनेसमेन हिसाबै माने दानि जुगाव माने गावखौनो
औ
जौगाखांहोनो हादों आरो ना नोंथां उम सोरबा हटेल हटेल बिजनेस होदों सोरबा आरो गुबुन मोनसे माने आबाद आबादनि बिजनेस माने दाथ' जोंखौ बर'फोरनि बिजनेस होनोब्ला बांसिन बर'फोरा माने ओरैनो एफा एनै फिसौ फिसा बिजनेसजोंनो बांसिन सोमोन्दो
औ नोंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफ्राय जोंनि बिजनेसा जानाय लोंनायजों बांसिन सोमोन्दो दङ।
औ
जानाय लोंनाय माने मुवा बेसाद दा जोंनि
नंगौ नोंथां नंगौ
लकेलाव मोननाय मुवा बेसादफोरनि गेजेरजोंनो बांसिन बिजनेस बेखौ सोलियो आरो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा दङ गस्ला जि दखान बिजनेस ओमफ्राय औ गाननाय जोमनायनि बिजने औ ओमफ्राय जों बेनि अनगायैबो जों एफा एनै गिदिर गिदिर बबाव अबेबा बिजनेस नुनो मोनो माने दाथ' जोङो बुंस्लाबनो हाया आरो थेवब्लाबो आरो जोङो कन्ट्रेक्टर लाइननिखौबो एसे एनै हमफानो हायो आरो माने बेबोथ' मोनसे बिजनेस जाहैबाय नालाय माने फालांगियारि माने दानि जुगाव बर' सुबुंफोराबो गोबां कन्ट्रेक्टर ओंखारबाय आरो गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर
इसे गोसा बुं नोंदां
औ जागोन दे माने दानि जुगावबो माने बर'फोरनि गेजेराव माने गिदिर गिदिर फालांगियारि कन्ट्रेक्टरफोर जों नुनो मोनो आरोना नोंथां औ ओमफ्राय जोंनि गेजेरावनो आरो गोबां जि दखान बिजनेस होनाय बेखौ नुनो मोनो जि दखान माने जि जोम दानानै फाननाय हलसेल फाननाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो औ ओमफाय जोंनि गेजेराव आरो फिसा फिसौ गोबां बिजनेस फोर खामानि मावनानै जानायखौ नुनो मोन आरोना नोंथां दा फिसा फिसौ बिजनेसफोर होनोबा जोङो दा गय फालांगियारि खालाम खालामनाय
माइफोरनिबो आरो
औ माइ माइ फाननाय बेसर फाननाय बिजनेस औ ओमफफ्राय बेजों लोगोसे माने ओरैनो माने
बै बेदर गोदाना फाननाय अमा फाननाय
औ औ बेफोरबो नंगौ ओं ओमफ्राय आरो दा जोंनि गेजेराव आरो एसे जाखांफुनाय माने लाइमोनफोरा एबा माने सुबुंफोरा दाना अमानि फार्म खालामनानै बिजनेस खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना औ दउ फाराम माने बेफोरबो मोनसे फिसा फिसौ बिजनेस आरो बेनि गेजेरजोंबो जोङो माने गावनि आथिङाव जोङो गसंनानै थानो हायो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा फिसौ फिसौ बिजनेस खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै गला दा जोङो लामा लामा जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो खुसेरनि माने रोसि फाननाय बिजनेस फिसा फिसानो आरो बेजोंनो जोङो दाउ बेदर फाननाय दाउ अमा बेदर फाननाय बिजनेस ओमफ्राय आरो जोंहा कम्पिउटार गला होनाय माने दखान कम्पिउटारनि गेजेरजोंबो जोंहा बर' सुबुंफोरा माने गावखौनो सासे
उम
थांना थानायनि थाखाय राहा हिसाबै लानो हादों आरो बेफोरबो मोन
उम उम
बर' सुबुंनि केरेक्टारा एसे माने गुबुन माने हारिनि सुबुंफोरनि साय एसे आलादा जायो आरोना नोंथां माने जोंनि बर' सुबुंनि गेजेराव माने जोङो गावखौनो माने सासे बिजिनेस बिजिनेस मेन जादोंबाबो फालांगियारि जादोंबाबो माने धैज्य' थानाया खम जायो आरो।
औ नंगौ ए नंगौ।
गेजेर ससेयावनो माने मुलाम्फा मोनाबाथाय माने बिजिनेस खौ गारनो नागिरो आरो ना नोंथां। ओमफाय बे गेजेर ससेयावनो गारनानै औ। गेजेर ससेयावनो गारनानै माने गावखौनो सासे जाफुंसार फालांगियारि हिसाबै। सिनायथि होनाया हो आरो ना नोंथां ओमफ्राय आरो फेलें जायो। ओमफाय बेनि उनाव आरो जोङो माने बे बिजिनेसखौ गारनानै आरो गुबुन मोनसे बिजिनेस हमनो नागिरो दे ओमफाय बेयावबो जोंना जाफुंसार जानो हाया आरोना नोंथां ओं माने
फालांगि मावनो थाखाय अब्ला जोंनो माने थोरज्य नांथारगोन आरोना धोरज्य बा उम।
दा जोंनिया माने सुबुं सुबुं जायाखै आंनियाव माने दखानाव बांद्राय मुलाम्फा फैयाखै माने खम मानसि सुबुङा बायफैयो औ
मुलामफा जायाखै होनना जालदाब जुदाब गारलाबायबा थाबैनो बिदिबा जानाय नङा आरोना नोंथां।
नंगौ माने थाथाबबाय थानांगोन आरो माने थांगोन आरो जों माने मोनसे गला होदोंबा एबा बिजिनेस होदोंबा जों माने लस जादोंबाबो खहा जादोंबाबो जोङो बे खहानि गेजेरावबो जोङो माने गावखौ दखानखौ फालांगि खौ सोलिबाय थानो हानांगोन आरोना नोंथां माने मुलामफ फा लस जानाया मोनसे बिजिनेसनि मोनसे माने थाफानाय बाहागो। गो आरोना माब्लाबा समाव। जोङो लसबो जागोन माब्लाबा समाव जोङो मुलाम्फाबो मोनगोन आरो बेनो दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे थैजौआ खमनि थाखाय जोङो माने जाफुं फुंसार बिजनेसमेनफोरखौ बारा नुवा आरो। खम बिबांनि नुयो उम ओमफाय। दानि फिसा फिसौ बिजिनेस आरो गोबां दङ जों माने बेफोरनि बिजिनेसफोरखौ बुंख'जोबनो हाया आरो।
ओम ओमफाय नोंथां आइजोफोरनि बेलायाव जेनेबा जोंनि बर सुबुं बर' आइजो फोरनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेफार फालांगिनि मा
औ ओ जोंनियाबो थ' बर' आइजोफोरा बेफार फालांगिनि सायाव दा हौवाफोरजोंनो समान समानानो फाम माने। दा जोंनि हौवाफोरा जिबायदि बिजिनेस मावो बे जोंनो समान समान माने जोंनि हिनजावफोराबो बिजिनेस मावो आरो दा सोरबा माने बिउटि पार्लार एबा पार्लारनि दखान सोरबा होयो आइजोफोरा आरो सोरबा मैगं दखान होयो मैगं माने खामानि मैगंनि दखान होनानैबो जायो।
उम उम।
सोरबा सोरबा दाउ गोदायो आइजो माहारियाबो माने हौवाफोरनिजों समान समान खामानि मावफायो आरोना
गोबां मैगं फालांगि होनायखौबो नुनो मोनो मैगं थाइगंनि फालांगि होनायखौबो बर' आइजोफोरखौ
बेजों लोगोसे जि जि जोम दानानै गला गलायाव फाननाय
उम एसे गोस बुं नोंथां खोनायाखै
हेलौ औ बेजों लोगोसे जोङो जि जोम दानानै फाननायखौबो जों नुनो मोनो आइजोफोरखौ ओमफ्राय आरो माने मैगं मैला बायस'नानै फाननायखौ खौ जों नुनो मोनो बेफोरो ओमफ्राय आरो माने दा इन्दि इन्दि खुन्दुं इन्दि एम्फौ लाथा फिसिनानैबो जोङो बिजनेस रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो आइजोफोरा माने रां खामायो आरोना नोंथां
नंगौ मोनथां
बेफोरजोंनो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोर फोर माने गावनि रांखान्थिखौ दिहुननानै लायो आरो नांगौ जानाय रांखान्थिखौ औ ओमफ्राय बेयो जोंनि न'खर दानायावबो हेफाजाब होयो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
नंगौ औ
उम
दाथ' जोंहा बुंनो थाङोबा गोबां दङ बिजनेस लाइनाव माने बर'फोरनि बागै बुंनोबा नाथाय जोंहाथ' समाबो जायो दा बे समावनो एसेयावनो
उ जायो नोंथां औ दे अब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै ना दे